औ हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथाङा दा ओरैनो दोङोबा?
औ ओरैनो दङ।
होमबा जों दसे दानि जेरैहाय
औ
औ होननाय
नो ओ नोंथांजों दिनैहाय सावरायनायसै जाहै बाय माने ओ जोंनि दानाय लुनायफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै दिनै सावराय जागोन नोंथां औ
दानाय लुनाय होनोबाथ' जोंनाथ' बर'फोरना गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय नालाय माने ओ माने उम जोङो बर' हारिया माने बर'फोरा गावसिनि नि माने गाननाय जोमनायखौ माने गावसोरनो दानानै जोमनानै आरो जोमोमोन आरोना गावसोरनो दानानै थाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
माने गोदोनिफ्रायनो माने जों जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ माने जोंनि आखाइजोंनो बानायनानैहाय गानोमोन आरोना। सिगांनिफ्रायनो बियो सोलिबोगासिनो। आरो ओ जोंनि जे गाननाय दख'ना आरो जों हिन्जावफोरनि गाननाय दख'ना, जोमग्रा आ सादोर ओमफ्रायहायो मा होनो बिसनायाव बग्रा ओ मा होनो सिमा आरो जोमग्रा बेफोरखौहाय जोङो गासैखौबो जोङो गावनो गाव बानायनानै गानबोयोमोन आरोना। आरो बेयो दासिमबो सोलिगासिनो दङ माने खमैनो सोलिदोंबाबो। आरो जे हौवाफोरनि गानग्रा गामसा आरो जे ओ जोमग्रा बेफोरखौ बर' हिन्जावफोरा गावसोरनो दानानै ओ गावसोरनो बानायनानै गानोमोन आरोना। आरो नोंथाङा मोन्थिगौ ना? सिगांनि समावहाय जोङो माने बायलाय फानलाय खालामनायखौ नुनो मोनामोन आरो ना बांसिनावनो माने गाननाय जोमनायावहाय माने सोलायलायनायखौ जोङो नुयोमोन आरोना जुदि ओ नोंथांजों आंजों माने आंनो माबा गोनांथि जानायखौ आङो नोंथांनिफ्राय लाबाय। आरो नोंथांनो गोनांथि जानायखौ आंनिफ्राय लाबाय बिदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना। माने मोनथिनो मोनो सिगांनिफ्राय आमफ्रायहायो दानाय लुनाय होनोबाथ' जोंना ओ बर'फोरा बर' हिन्जावफोरा गोदो ओ गावसोरनो खुन्दुं लुनानै नोंथाङा मोन्थिगौना एम्फौ लायोमोन बर'फोरा? एम्फौनिफ्राय जोङो औ एम्फौनिफ्राय जोङो बेखौहाय इन्दि एम्फौनिफ्रायहायो एम्फौखौ जानायनि उनाव फिथोब खानायनि उनाव फिथोबखौ ओ जोङो बेनिफ्रायहाय खुन्दुं बानायनाय जायोमोन आरो। आमफ्राय बे खुन्दुंनिफ्राय ओ बे फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानायनानै बेनिफ्राय जोङो गानग्रा जि जोम बिदि जोमग्रा जि बिदि बानायनाय जायोमोन आरो। आरो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायावहाय ओ गावसोरनो गोदोनि समावथ' ओ मोनसे खुन्दुंनि जेन'बा गुबुन गुबुन रोखोमनि नोङो रं होनो बा माने गाब गाहोनोब्ला बर'फोरा गोदो गोदाइ माने बेलेग ओ हाग्रानि गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ ओमफ्रायहायो फिफां लाइफांनि रोदा ओ बेफोरनिफ्रायहायसो माने रस दिहुननानै बेयावहाय बेजोंसो माने ओ कालार बानायोमोन आरोना, रं हैयोमोन, गुबुन-गुबुन खालारनि नोंनो मा रोखोमनि रं नांगौ बेफोरखौहाय बानायनानैहाय माने ओ गुबुन गुबुन बायदि मैया रंनि माने जिफोरखौहाय गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरोना सिगां सिगांनि समाव। नाथाय बेफोरो दायो- सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों बोथोरजों लोगोसे ओ गोदान जाबोबाय दा बेफोर जि दानाय जोङो मेसिनावहाय दानायखौ नुनो मोनसै। आरो बेफोरबायदि रं होनाय बेफोरबो ओ माने जाखानानै फैनाय माने बानायखानाय। आरोना बिदिखौ जोङो मोननो हासै आरो। आरो बेफोर बायदि गोदोनि जे आदब खायदा बेफोरखौ दानि दिनावहाय माने नुनो खम मोननाय जासै आरोना। ओमफ्रायहायो जि दानायफोरखौथ' जोङो। दायो गामिफ्राव दाबो एसे एसे दानायखौ नुनो मोनो। नाथाय ओ बेनि अनगायैबो माखासेया जोङो। ओ मेसिनफोरनिफ्राय फानफैनाय दखानफोराव जोङो बेनिफ्रायहाय फानफैनायखौहाय नुनो मोनो आरो ना माने फानैनाय फानफैनानै जोङो बेनिफ्रायहायनो बायनानै बांसिनानो गाननाय नुनो मोनसै मानो होनोबा सिगांनि बायदि जेसेबां टाइम नांगौमोन दानि दिनावहाय माने समनि आंखाल जाबाय नालाय बेखायनो एसे मा होनो जेरावहाय जोङो थाबै जानाय माने जोंनो जि दानोबाथ' जोंनो टाइम नांगौ नालाय सानसे साननै सानथाम बिदि लायो नालाय जि गांसे अबाव हानो ओमफ्राय दायो थ' दखानफोराव बाजारफोराव बायोबाथ' जोङो बेखौ दानो नांगौबा दानो मोननो हायो आरो नोंनो जेबायदि रोखोमनि नांगौ बेफोर खौ जोङो मोननो हायो बेखायनो जोङो जे थाबैनो जानाय बेखौल' नायनानै एसे माने दसे समनियाव गेजेरावनो जानाय बेफोरबायदिखौ नायनानै जोङो ओ बायनायखौ माने नुनो मोनसै आरोना बाहायनायफोरखौ बेबायदिनो गोदोनि आदब खायदाफोरा दा एसे एसे ओ सोलायबोनाय बेखौ जोङो नुनो मोनसै आरो आरो नोंथांमोननिजों दायो ओ बेफोरबायदि जि दानाया गोदोफोरनि आदब खायदा आरो दानि आदब अखायदा माबायदि सोलिनानै दं माने दासिमबो नोंथांमोननि गामियाव जि दानायफोरखौ नुयोना नुवा नोंथां बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना खोन्थानो हागोन?
औ नोंथां जोंनिखिजायबो नोंथाङा जेरैहाय होनबाय गोदोनिफ्राय एसे सोलायबाय होननानै गोदोहाय जोङो बांसिनानो गावनो न'आव दानायखौ बा बायदि रोखोमनि गामसा जा दख'ना बायदिसिना दानानै गाननायखौ नुनो मोनबोदों इन्दिनि जिखौबो गोदोहाय बांसिनानो दख'ना दानानै बा फालि दानानै बांसिनानो बा गोजां बोथोराव जोमनाय जा स्कपफोर थायो बे बेफोरखौबो दानाय दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन। बा जोमनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय बांसिनानो इन्दिनि जि होनबाथाय दानायखो नुलिया आरो ना गामिफोरावहाय ओमफाय ओ जि दानाय ओमबाथ दाथ' बारा इदि ओ दानायखौ नुलानो ओमफाय दाबाबो बांसिनानो सिम्पोल बा गामसाफोरफोरखौ दानायखौ नुनो मोनो गोदो बायदिहाय जेरैहाय आगर होयोमोन ओ गोदोहाय दिंखिया बा हाजो आगर बायदिसिना ओ हाग्रानि आगरफोरखौ होनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन ओमफाय
औ
दानिआ ओमफ्राय सिमपोल स ओरैनो गामसा बा फालि दानायखौ नुनो मोनो ओ गोबां आगर नखरनि माबाफोरा गैलिया आरोना बहुद सोलायबाय ओमफ्राय गोदोहाय गावनो न'आवनो दानायखौ गानबा ओमथाय बहुद लास्टिं होयोमोन होननानै आं फोथायो आरो ना दानि जुगावहाय समनिबो आंखाल जाबाय एबा हारिनि माबायाबो एसे एसे गोमालांगासिनो होननानै आं सानो मानो होनोबा जोङो ओ समनि आंखालावनो हाथ हाथथायनिखौ बायनो गोनां जायो जेरावहाय
औ
हाथाइावहाय लकेल बा न'आव दानायफोरखौ फाननाय जाया जेरैहाय गुबुन हारिया ओ मेचनफोरजों दानानै फाननायखौ जेरैहाय फानो ओ मानसिफोरा जा बर' आइजोफोरानो जेरावहाय बायनानै लाबोनानै हाथाय हाथाय फाननायखौ जोङो गाननो जेनेबा गाननो गोनां जायो आरोना समनि आंखालावनो थेवब्लाबो जोंनि मोनसे हि थानाया बर'नि ट्रेडिसनेल मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय नियम खान्थि बा गानबोनायमोन बेखो ओ गोमानायखौ नुनो मोनदों जों जेसे हायो नाजानांगोबा न'आवनो जोंनि बर'नि मोनसे ओ जि दानायखो गारनो नाङा होननानै आं सानो आरोना
औ
ओमफाय ओ हि हि दानाय होनबाथ' गोदोहाय बांसिनानो इन्दिनि जिखौ लानायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय ओ जोङो समनि आंखाल आंखालवानो आरो बा ओ एम्फौ लाथा जा लानानै बानायोमोन बेखौबो एम्फौ लाथाया बांसिन बिनानै दा मानसिफोरा लायो। लानानैहाय जिखौ बारा दानायखौ नुनो मोना आरो ना। ओमफाय हाथायावहाय बायनो थांबा जोङो इन्दिनि फालि बिदिनो दुइ हाजार बा पन्द्रस' बिनि सायावसो ओ ओ रां नांगौ जायो आरो दा जायखौ जोङो ओ फैसानि आंखालावनो बायनोबो हाया जायो एबा जोमनोबो मोना आरो ना, खमानो लानायखौ नुनो मोनो। गोदोहाय ओ जेरैहाय न' न' लानानै न'आवनो एम्फौ लाथा लानानै न'आवनो इन्दिनि जिखौ दानाय बा जोमनायखौ नुनो मोनबोदो। दा माने बांसिनानो खम जाबाय आरो ना। नोंथाङा जेरैहाय होनबाय आ जोंनि बर'नि बे ओ इन्दियाथ' ओ फेमास मोनसे बर'नि नङा होमबा? जाय जायखौ जोङो एम्फौ लादानि एनथोबजों बानायनाय जायो। ओमफ्राय ओ दानि जुगावहाय आ दख'नाफोराबो ओ गोदो बायदि मोजां नं लिया जा खालार नोंथाङा होनबाय फिथाइ सामथाइनिफ्रायसो खालार होयोमोन। दानि जुगावहाय बहुद बहुद ओ जेरैहाय बहुद रोखोमनि रं ओंखारबाय बा ओ इनि थाखायनो जोंनि दख'नानि खाालारफोराबो थाब थाबनो खारनो नागिरो एबा जोमग्राफोरनियाबो खारनो नागिरो आरो ना। गोदो बायदि बा न'आवनो दानाय मोजां मोनबा बा लास्टिं होगौमोन इदि सानो आङो।
औ नंगौ।
औ। ओमफाय ओ जेरैहाय नोंथाङा ओ जि दानो मोन-मोनफेरबायना?
औ आंथ' दानो मोनफेरबाय औ दायो आं। माने दा दानाय जायाखै माने गेजेर समावहाय दानाय जादोंमोन आरो ना।
औ औ जेरैहाय ओ जि दानो होनबाथाय मा मानि ओ जेनेबा नांगोथि जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ जि दानो थाखायथ' जोंनो सिगाङावनो नांगोन आं थुननो थाखाय हायो मा होनो ओम सोर-सोरखिनांगोन। ओमफ्रायहायो बेखौहाय जोङो दांगोनाथा होनो बेखौबो नांगोन। आरो दानो थाखाय जोङो ओ माखु नांगोन माखु आरो ओम बैखौ मा होनोमोनलाय बै जे जि दायो जे? आं बेखौ बावगारबाय बेखौ नांगोन। आरो जुदि नोङो आगरफोर एरनोबा गनसा बिदि नांगोन आरो ना। माने दैखोनांगोन नालाय एरनानै बिदिनो गोबां रोखोमनि नांगौ आरो ना जोंनो माने साल खुन्था सोंनायावहाय जोंनो नांगोन जाहैबाय जि सोंनायावहाय साल खुन्था नांगोन। बेखौहाय दोनानैसो जोङो बेवहायसो सिखौ जिखौहाय फानो नालाय, बेखौ नांगोन आरो ना। आरो जि सोंनो थाखाय जायगा नांगौ मोजाङै उनाव मोजाङै जिया जेन थनदाबाया माने देबोर नाङा बेनि थाखाय आरो ना
औ
अ नोंथाङा दानो गोरोंना नोंथां?
आ हो
नोंथाङा जि दानो गोरों ना?
औ आं ओ जि दानो गोरों माने आं दालागै जिखौ दानो मोनफेराखै आरो ना।
अ
होबा नोंथां जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना?
औ नोंथां औ गोजोनथों।